हेलौ औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ औ दे नोंथांनो आङो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथाङा सावरायनो हा हागोन ना?
औ नोंथां सावरायनो हागोन
औ दा आं लानाय आयदायानो जाहैबाय जों बर'फोरा हाय दोरोङारि समाव जोङो गोदोनि समाव आबै आबौमोनहा माबायदि आबाद ओ आबाद मावनायाव माबायदि माखासे बे
औ
आइजें आयलामोन अब्ला आं जागायनोसै होमबा
औ नंगौ जागायनो हागोन नोंथां
दा जोङो मानि बर'फोरा जों बयबो मिथि खायो नङा होमबा जोङो आब आबाद गाहाय हारि नङा होमबा जों माने बर' सुबुंफोरा आबाद मावनानैनो गावनि जिउ बे खौ गोदो गोदायनिफ्रायनो माने खुंबोदों आरो दा जों दासिमबो जों आबाद मावनायखौहाय गारनानै गारनानै थाङाखै आरो बा गाराखै जोङो जेसेबांखिनि जों माने माखासे बिथिङाव जेसेबांखिनि मुखुब जायाथों मानो अब्लाबो जों जोंनि मा आबाद मावनायखौ जोङो नागाराखै नङा होमबा
मा फालाय
दा ओ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनागासिनो आं नोंथां बे समाव जोबोद मोजां खोनागासिनो
औ औ दा जोङो आङो बुंनो थांदों माने गोदोनि समाव जों जोङो आबाद मा मा आगजु
ए नोंथांनिया एसे नेटनि प्रब्लेम जादों नामा एसे
बे खोनायाखै नामा
नोंथाङा एसे थाबथा थाबथा खोना फैदों नोंथांनि
औ दालाय दा खोनाबाय ना?
अ खोनाबाय दे एबार
औ औ माने जों आङो होनदों ओ गोदोहाय जों माखासे आबाद मावनायाव बाहायनाय आइजें आइला नङा होमबा बिनि बाहायनाय
औ नंगौ
दा जोंना आबाद होननानै बुङोब्ला जोंना माइ आबादानोखा जों माइखौनो बांसिनै मावो नङा होमबा जों बेखौनो गोबां हाफोराव बा गोबां बुरजानि बिगा गोबां बुरजायाव जों मानि गोबां बुरजा बिगा जों माइखौ मावो नङा होमबा दा जों बे माइ आबाद मावनायावहाय जोंनो माखासे आइजें आइला बा आगजुफोरनि गोनांथि जायो नङा होनबा दा जोङो गोदोनि समावहाय गाहायै माइ आबाद मावनायाव जोंनो नांगोलखौ खौनो नांखागौ नङा होमबा?
नोंगौ।
औ दा बे नांगोलखौ जोङो हाल एवनायावहाय हाल एवनायाव बाहायो बाहायो आरो जोङो। हाले एवनायाव नांगोलजों लोगोसे जोंहा मोसौबो नांगौ जायो। दा जोङो बे ओ नांगोलखौ गाहायै ओ दंफांजों बानायनाय जायोमोन आरोना दंफांजोंनो बानायखायो दायो बेवहाय मोनसे हाल एवनायाव जे हाल हाखौ ओरै माने हाखौ एसेबाबोथ' एरखुयो नङा होमबा? गुरुं खालामनाय हाखौ बेयाव जोङो बे नांगोलावहायो फाल मोनसे ओ लहानि आरोना खौ बाहायनाय जायोमोन आरो ओम औ दा जोङो बेजोंनो माने हाले एवनाय जायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो। मोसौ माने हाल एवनायाव जोंनो मा नांगौ जुंगाल नांगौ जायो मोसौनि खर'आवहाय बा मोसौनि फाफ्लियाव होनो थाखाय नङा होमबा औ। दा जोङो बेखौबो औवाजोंनो बाना बानायनानै लानाय जायोमोन आरो ओमफ्राय बेयाव मोसौनो ओ मोसौनो जोंनो दुरुं नांगौ जायो मानि जों आबाद मावनायाव आरो आरो बे माइ गायनायनि बेलायाव जाबाय आरो जों जे हाले एवनायाव मोसौखौ एसेबाबो मालाबा मोसौआ। थाबाया जायो नङा हबा बेयाव जों मोसौखौ एसेबाबो सिगिनो बा मोसौखौओ थाबाय होनो थाखाय जोङो लावथि बाहायो। खोनादोंना नोंथाङा
औ-औ खोनागासिनो बेखौ जोङो जुंगालनि बेलायावो औवाजोंल' नङा दंफांजोंबो जों बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो गोबां। बर' आबादारिफोरखौ औ। दा नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन।
बिथाङा जुदि ओ
जागोन बिदिब्लाबो ओ औ नोंगौ बर'नो फोरा गाहायै
नङा होमबा
हेलौ
औ औ खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथां आं आं खोन्थादोनि नङा होमबा एसे नोंथाङा ओ फोरमायबाय नोंगौ। दा बर'फोरनि आबाद मावनायाव बाहायनाय जायफोर आइजें आइलाफोर ओ मिथिंगायाव मोननाय सोरजिनानै लानाय बेनि बागै जों मिथिनानै लानि खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनागासिनो आङो औ। आं खोनागासिनो नोंथां औ आं खोनागासिनो।
दा नोंथाङानो फोरमायखाबाय गाहायै जोंनो हालेवनायावो जेराव गाहाय खामानियानो जाहैबाय हाल एवनाय दा बे खामानियाव गोनां जानाय बेनि बागै फोरमायबाय। दा बेनि अनगायैबो जों माखासे आबादथिलियावो फोसाबनो बा आबाद थिलिखौ लांदां खालामनो थाखाय जों माखासे आयजें आयला बाहायबावनाय जायो जेरैओ आ हासिनि हासिनिखौ खौबो जों मोननो हायो हासिनियाव जोङो गाहायै ओ दंफांखौ दाननानै लानाय जायो दंफांनिफ्राय बे दंफांखौ फिसा फिसा गुदुं सुफ्लुंनानै बार'थासो गुदुं सुफ्लुंनाय जायो। दा बेहाय जोङो औवाखौनो ओ फिसा फिसा एसे नायथाव थाव सेरेरे सैनानै दोनानै लानाय जायो आरो दा बे दोनानै लाबाय आरो आखाइ हमनो थाखाय जोङो बिखुंखौ औवाखौनो होनानै लायो दा बेजों जोङो माखासे ओ माब्लाबा हाग्रा सावनानै थालांनाय हाग्राफोर बा हाल एवनानै मै होनानै ओ थालांनाय हाग्राफोर बेफोरखौ हथुमनाय जायो आरो नोंथां बे हासिनिजों बेल' नङा गोबां खामानियावनो बे हासिनि खौ जों बाहायनायखौ मोनो बे मोनसे ओमफ्राय बेनिफ्राय जों मोनबावो बेबायदिनो ओ एखे आखुनो जेरै बेदा आथिखालावथ' जों बे बेदाखौ नुनो मोनलियानो होनब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा जेराव बेदा खौ जोङो सिगां समाव आसु माइ माइनाय ओ आसु माइखौ जेब्ला बर'फोरा ओ मावदोंमोन बै समाव बे बेहाय गाहायै बिनि बिफाव दं बाहायनायाव। आसु माइ आबाद मावनाय दा बेबो जों दंफांजोंनो सोरजिनानै लादों दा बेहायबो जोङो ओ फिसा फिसा माने खुनथिया बायदि सैनानै माबायो आरो नोंथां बे दंफाङाव दोनानै लायो आरो नांगोल बायदि जुम माबा थायो बेहा मा होनो नांगोल दिला आरो बेखौ मोसौ नो मोसौनि फाब्लियाव जेरै जुंगाल होदों बे जुंगालाव थायो गेजेराव दुरुं लेंग्रा होनो लेंग्रा बिदि दुरुं होनो बेखौ। बेयाव माबानाय जायो आरो नोंथां बेहाय सोनानै ओ जेब्ला आसु माइया एसे गोजौ हां जायो जेरै हमनानै ला आदा फुटसो गोजौ जायो बे समाव हाग्रा फुनानै आरो हाखौ गुरुं खालामनाय समाव बेनि बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथां बे हासि माबाखौ ओ मा होनो ओ मा होनदोंमोनलाय नोंथां बे आं दा बावै फोरमायनाया फद खि बावबाय ओ अरजाला बेनिफ्राय जों मोननो हाबावो जेरै ओ माइ मारा होनाय समाव जोङो बाहायो बेखौ सानदांगा। हुकेन आरो जों मा बाहायबावो माइ मारा होनायाव दा जोङो हुकेनाबो मोनसे औवाजों औवानिफ्राय सोरजिनानै लानाय। जेराव जोङो माइ मारा होयोब्ला बेखौ माबा खालामो माइखौ बेलथायनो थाखाय जों बे औवानिफ्रायनो औवा बिजौखौ औवा बुरखानि बिजौखौ दनानै लायो आरो नोंथां हुखेनखौ आरो जों लहानिबो मोननो हायो। बेनिफ्राय ओ आं बुंनो नागिरदोंमोन सानदांगा सानदांगायाबो मोनसे औवानिनो ओ सोरजिनानै लादों बर'फोरा औवानि बाहायनाय बर' समाजाव गोबां ओ जोंहा दंखायो बाथ्रा फावावनो जोनोमनिफ्राय थैजासिम औवा नङाब्ला जोंहा नो जाया बेफोरबायदि फारफ्रोमबो बिथिङाव आरो औ। दा बेबायदिनो ओ जोङो औवाजों सोरजिनानदों सोरजिनान लादों सानदांगा। बे सानदांगाखौबो जोङो माइनि जेब्ला ओ माइ गुथिखौ सालियो बाव होयैनि सिगां माखासे मारा होखांनानै एरगारनाय जायो बे समाव जोङो माइखौ सालियो। बेबायदिनो बेसर साबा सालियो सिबिं सा-साबा सालियो। ओ सबाय साबाखौ जों सालिनो थाखाय बे सानदांगाखौ बाहायनाय जायो आरो आरो जों मोननो हाबावो माब्लाबा गोबां ओ ना बेदर मोनोब्लाबो बे सान्दांगाया गिदिर जायो नालाय बेहाय फोराननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां सानदां औ सानदांगायावबो। दा बेल' नोङा बर'फोरा जेरै हालौवोबा हाथर जाखाङो बे हाथरखौ माबानो थाखाय ओ सिफ्रुनो थाखाय बा फिसा फिसा गुन्दै खालामनो थाखाय जोङो मै मैबो सोरजिनानै लादों जेराव हाया गोजौ गाहाय बेखौ समान खालामनो थाखाय दा बेबो मोनसे खुब बाहायथाव आइजें आरोना। दा बेयो ओरैबायदि औवा बुरखाखौ जोङो दाननानै लायो आरो बिनि गोलावखौ जोङो बा फुट बा बा फुटनि एसे लावसिनबो खालामनानै फुनाय जायो दा बेखौ खावनै औवाखौ थुब्ला खालामनानै आइ गेजेराव आथिं गाग्रा आरो साखाथि साखाथि दुरुं आरो औवाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय खाबथानाय जायो आरो नोंथां आरो बेहाय मैनि दांखुर होनाय जायो। बे दांखुराबो गोबां बिफाव दङ दा बेजोंनो जोङो माखासे हा थर आरो गोजौ गाहाय जानाय हाखौ समान खालामनो थाखाय ओ बाहायदोंमोन आरो नोंथां बे मैखौ।
बिनिफ्राय जों मोननो हाबावो बर' समासाव गोबां ओ नोंथाङा नुफेरबायने ओ जेब्ला फाथो फोनाय सम बै समाव बे बुस्थुखौ बाहायोमोन हाथुरा दंफांनिफ्राय सोरजिनालाय
खाय ओ हाथुरा
औ बेखौबो जों नुनो मोनो। बर'फ्रा बेखौ सोरजिनानै लानो हादों सिगां समाव आबाद मावनाय समाव। बेबायदिनो जों गोबां मानि दा बेखिनि समाव जों सावरायजोबनो हाया बर' समासाव गोबां आबाद मावनायाव बाहायनाय आइजें आयला जों मोननो हायो। दा जोंहा समनि आंखाल नोङा होमबा नोंथां। बिनिखायनो जोंनि बेखिनि सावरायनायावनो जोंनि बे सावरायनायखौ जों दोनथदिनि। मानो होनबा जोंहा
अ दे नोंथां अ।
बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो बेबायदिनो मोजां आयदानि सायाव सावरायनो आसा खालामबाय नोंथांनिसेम। दे बिदिब्ला।